हेलौ
गोसा
खोनादों ना हेलौ
खोनदों ना आंनियाव जे खोनाफैयाखै नों खोनादोंना
औ खोनादों खोनादों हेलौ
खोनादों ना औ खोनादोंना अ आं द दासो खोनाफैबाय माने आंनाव ओमफ्राय जों दा ओ जोंनि गायनाय फुनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नामा
अ जागोन दे
औ औ ओरैनो नोंथाङा गायनाय फुनाय होनोब्लाथाय मा सानो एसे फोरमायनानै होलाय गायनाय फुनायाव जेनेबा बर'फोरा माबायदि बिहोमा बा बर'फोरा मा मा गायनाय फुनाय मावो एसे फोरमायनानै होलाय
अ गायनाय फुनाय होनोब्ला जोंनि बर'नि गाहाययानो जाबाय माइ आबाद माइ आबादखो जोङो ओ आगोलनिफ्रायनो मावबोगासिनो दोङो
उम नंगौ
बिदि बिदिनो दैज्लाङाव माइ गायो आरो मेसें मेसेङाव जेनेबा बायदि बायदि बेलेग बेलेग गायनाय दङ
औ ओ गुबुन गुबुन आबादफोरबो मावो आरो
अ गुबुन गुबुनफोर गुबुन गुबुन आबाद फोर मावो जेरै बेसर आरो धोनन्दिया आलु आलुफोर औ नोंथाङा एसे फोरमायना होनाय
औ नंगौ ओ बेफोरखौथ' ओ जों बर'नि आबाद मावनाय बा जोंनि हादोरनि आबाद मावनाय होनोब्लाथाय बेफोरनो जों जों बर'फोराथ' मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां नालाय बेखायनो आबाद गाहाय सुबुंखा एबा गाहाय हारिखा जों आबादखौनो माने जायो आरो गोदोनिफ्रायनो बा दासिमबो आबाद मावो आबाद मावनायनि आदब खायदाफोरा एसे एनै गुबुन सोलायनोबो हायो अब्लाबो माने गोदोनिफ्रायनो आबाद मावना जाग्रा नालाय बेखायनो जों आबाद बेखौनो मावनानै जायो होननानै मिथियो आरो गासैबो जोंनि हारिमुखौ हारिखौ बेनिफ्राय बिदिनो सोंनो सानो ओ ओ जोंनि गुबै आबादानो जाहैबाय माइ दा माइनि सायाव आं नोंथांमोन बुंनो सानो ओरैनो जोंनि ओनसोलाव माबायदि माइ मा मा मुंनि माइ बा माबायदि माइ गायोब्लाथाय ओ बांसिन मुलाम्फा मोननो हायो बेखौ एसे फोरमायना होलाय
अ माइआ ओरैबायदि बायदि बायदि रोखोमनि माइ दोङो जेरै रनजित बायसमुथि मासुरि आरो खुथुर प्रसाद टुर
आरो आगोलाव थ' ओ जेरै जोङो मा माइखौ जोङो मागो दमासियाव फिथा जायो बेफोरबायदि माइब्रा बेफोरबायदि माइखौबो गायनाय जायो आरो ना माइ मायब्रा बेफोरखौ आसुफोरखौ गायनाय जायो आरो ना
औ
औ बेनिफ्राय बिदिनो
आं नोंथांनियाव सोंनो नागिरदों जे माइसा माइब्रा बेफोरखौ गायोब्ला जों गिबियाव मा मा खालामनानै गायो बेफोरखौ एसे
औ जोंहा ओ माइ जोंनि आबाद ओ माइ जोंनि गाहाय आबाद हिसाबै बेखायनो मावो नालाय बेखायनो जोङो मा माइखौ दाय माने थोंजोङै गायालासेनो जोङो खायसे नेमखान्थिबो फालिनाय जायो आरो माइ गायनायनि आख जेरैहाय जोङो माइसा माइफोरखौ गायोब्लाथाय ओ गिबियावनो मोनसे मोजां बार लानानै जेरै बारनि मुंखौ बुंला आङो मोजां बार लानानै जोङो ओ थि खालामो जे सानाव जोङो माइसा माइखौ गायगोन होननानै बेनिफ्राय जों बे सानाव एसे बावथाय बावनानै गिबियावनो बावथाय बावग्रोना माने जोङो जिथु माइखौ बिमा माइनावनि मुङाव फालिनाय जायो नालाय
उम उम।
हिसाबै जोङो‌ बिमा मायनावनि मुङाव एसे बावथाय बावनानै बा थुलुंसि बिफां गायनानै थास' बिफां फांसे बे दुब्लियाव जेरावहाय माइसाखौ गायगोन बेयाव गायनानै आलारि बा फैनानै जोङो मानिे एसे फुजा बा बावथाय बावनानै बेखौ गायग्रोनाय जायो आरो। आरो गिबि गायनायाव जोङो आगसि आखाइजों ओ बिमा मायनावनि मुङै गायग्रोनाय जायो आरो बिदिनो गसाब्रै गसाबा बिदि गायो आरो जागायजेननाय ओमफ्राय गासैबो माइखौ गायजायो गायलांनाय जायो आ ओ दानिया आङो नोंथांनाव सोंनो सानो बे एसे फोरमायनानै होनो हागोन नोंथाङा जे जों माइ गायनायाव जोंना खायसे जानाय रंजानाय फोरबो बायदियैबो फालिलांनाय जायो आरो माइ माइ गायनायखौ जेरै माइ गायनायनि जोबथियाव मा बायदि
दा जेरै माइ गायनायनि जोब थिखौ होनना बुङो हाल जांख्रा होनना बुङो जोंना बर'आव हाल जांख्रायाव जोंना गायखां आरिखां खाना उनु जानाय जायो। ओ माने माइनाव लाब लाबोनाय जायो दुब्लिनिफ्राय बाख्रियाव लाबोनानै दोनफैनाय जायो न'आव थिग बे बायदिनो गामजा गाजा गोमजायै फालिनाय जायो जोंना हाल जांख्राखौ
औ औ आरो बे हाल जांख्रा ओ जिथु जानाय बुङो बे हाल जांख्रा जानाय मानायाव जों गासैबो गामिनि बा गोहोथ' बांसिन बिदि नुयोमोन आरो माने न'खर खाथिनि बा गामिनि बा आलासि मानसिफ्रा फैनानै गासैबो हेफाजाब होफैलायोमोनबा नोंनियाव दिनै गायबाय बा आं गाबोन नों थांनो बायनोसै बेफोरबायदि ज' ज'यै थांनानै हैनाय जायोमोन आरो ना ओमफ्राय दिनै ओ दानि दानि मुगायाव बेबायदि नुनो मोनो नामा बेखौ ओमफ्राय दाबो नुयो । ओ इसे गिसोनि माने गुबुन गुबुन स जोङो गुबुनखौ ओ बायदिसिना मुलाम्फा बिसोरनि मुलाम्फा जानाय एसे माबा अन्थोब होनानै गायहैयोब्लाबो ज जोङो जोबथि सानाव रंजा बाजायैनो गायनाय जायो आरो ना ।
औ दानि दिनावबो नुनो थाङो जोंनि जोंनि बर'नि हारिमुआव बेफोरो जोबनो थाङा । जेब्लाबो थाबाय थागोन
औ आरो बेखिनि फालिथाया जोबोर मोजां आरोना । नोंथाङा मा सानो मोजां होननानै सानो ना गाज्रि होननानै सानो बेबायदि नेमखान्थि
जोबोर मोजां होननानै सानो । मानोना बिदि रंजा खुसिनि अनगायै जेबो गैया ।
औ नंगौ औ सुबुं
औ
नि जिउआवथ' खालि मावनांगौ जानांगौ बा नोङो से मिथिंगाजों जोनोम जानाया सोमोन गोनां मानसि हिसाबै सान समाव ओ जोनोम मोनदों जेब्ला थांफिनगोन बेखायनो जोङो ओ थांना नै थानाय समाव गासै जोंबो अनज्लायनानै बा नायनानै औ खौ मोजां हरो आरो जोंनि हा
खुसियै ओं
औ बे मोनसे
बिदिनो सोलिगासिनो जोंनि बर'नि हारिमुआव
औ औ आरो ओ बिदिनो जेनेब्ला ओ गोदो मा माबायदि आदबजों ओ हाल एवनाय जायोमोन बेखौ एसे फोरमायनानै होलाय नों
अ गोद गोदो गोदो जोंनिया मोसौजों हालेवनाय जायोमोन
औ
मोसौ हालुवाजों हालेवनानै आबाद दैखाङोमोन नाथाय दानि दिनाव एसे से सोलायबाय आथिखालनि मु मुगाया एसे ओ माने गोदान गोदान मुगा जादों नालाय
नंगौ नंगौ
ट्रेक्टरजों एवनाय जायो थेवब्लाबो गोदान मुगा जादों होनना बुङोब्लाबो मोसौजों हालेवनाया जोंनिया ओ माने गोमालाङा गोमालाङाखै दङ दाबो
औ
औ
गोदनि मुगायावबो माने ओ जुदि गोदान खायदा फैयोब्लाबो जोङो जेरैबायदि बिदि मोसौजों हालेवनानै साबसिन जायोमोनदि दा बांद्राय नुनो मोना आरो ना बेखायनो खायसे सुबुङा दाबो गोदोनि नेमखान्थि बेखौ लाखिगासिनो दङ बेयो जोबोर मोजां नेमखान्थि आरो जोङो जों हालेवनानै माइ गायनायनि उनाव जों मोसौखौबो जोंनो हेफाजाब होनायनि थाखाय बेखौ माइनावनि ओ माने माइनाव महरै फालियोबा बिखौ लाखिना दोन बैसागुनि फालिथाय सानाव बेफोरबायदि जायगायाव मोनो आरो ना
औ दा जोंनिया आगोलथ' बांसिन मोसौजोंनो हालेवनाय जायोमोन नालाय दा ओ आग्लायो सिगांनि दिनाव हासार बायदि जेबो बाहायनाय जायामोन दानि दिनाव हसार बाहायनायनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
हागोन गोदोनि गोदोनि दिनाव थ' ओ खालि जों जा मोसौजों हालेवो बा गासैनिबो न'खराव मोसौ गाइ मोसौ हालुवा बेफोरबायदि माखासे थायोमोन आरोना बेनि थाखाय नो जोंहा जि हासारनि गोनांथि गैयामोन आरो आरो दा ओ जा गोजां दुब्लि फोथाराव दोनदाल होनानै दोनहैगोन बे मसौ सौआनो गांसो जानानै बेयावनो खिनानै बिसोरनि खियानो फिन हासार जायोमोन आरो आरो औ औ ओंखायनो दानि दानि मु गायाव मा सुबुंफोरा जे मोसौ फिसिनायखौबो नागारनो हमबाय एसे एनै गोबाङानो फिसियो अब्लाबो गाय मोसौखौ बांसिन फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो बे बखायनो हासारनि अनजिमाया हायाबो हायाबो माने ओ मोजाङै बुंनो थांला बा मोजाङै अरला आबादफोरा बेबायदि जानाय नि जाहोनावनो जोङो आबाद खौ माखासे मुलामफा मोननो थाखाय रासायनारि हासारफोरखौ बाहाय गोनां जालांदों आरो ओ बेखिनिखौनो आङो बुंनो सानो
औ औ
आरोबाव जोङो हासार होननानै बुङोब्लाथाय ओ बेबायदि हा हासारखौबो जों बाहायनो हायो मोन जाय हासारा जोंनि आबादखौ खहा खालामा जेरैहाय खानस्रिनि हासारबा जोङो निजेनो गावनो न'आवनो बानायनाय बिलाइ बा बाय बिसिना ओ सेवनाय मुवाफोरखौ दोनथुमनानै हासार बानायनो हायो जुदि जोङो बेबाय दि हासारफोरखौ जोंनि आबादाव बाहायो अब्ला ओ दानि दा दिनैनि दिनावबो जोङो ओ रासायनारि माने बिस गोनां हा सारनि अनगायै बाहायालासेनो बेफोरबायदि मिथिंगायारि हासार बाहायनानै गोबां ओ आबाद मुलामफाखौ हागोन होननानै सानो आरो आङो
औ बेनि आदब खायदाया माबायदि माबाय दि नोंथाङा बुंना होनो हागोन ना न'आवनो माबायदि बानायगोन
औ नं औ जोङो खायसे मैगं बिगुरफोर बा माबा ओ मैगं थाइगंफोर जानानै जे जेराव मेराव गारज्लायालासिनो ओ हाखर जावनानै बेयावनो जों जमायना दोननानै बेनिफ्राय ओ सेवजासिमदों बेखौ हासार खालामनो हायो आरो बेफोरबायदिनो आखाय दा
आरो न'नि न'आव फिसिनाय मोस बुस्थु जों माबायदि हासार बानायनो हायो
औ न'आव फिसिनाय मोस मोसौजों जोङो मोसौनि खिखौ दामायना दोननानै बा माबा मोनसे जायगायाव हाखर जावनानैबो दोनजायो नङाब्ला प्लास्टिकनि बस्थाफोराव जोङो जमायना दोननानै बेखौ हासार खालामनो हायो आरो दाल बिदिब्ला बेखि खौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा फोजोबथ'नोसै नामा
औ बे खिनिनिफ्रायनो औ
दे बिदिब्ला
अ
औ